हेल'
हेल'
अ लोगो खोनादोंना?
औ खोनादों लोगो दे बुंलाय।
मा खालामदों?
नै जिरायना दं लोगो।
ए मोनानि ओंखाम जाबाय नामा?
जाखांबाय जानाया।
ए मा ओंख्रि जाखो?
जोंहा दिनै अनला ओंख्रि सोमोन।
ए होमबा लोगो दिनै जोङो मोनसे आयदा लानानै सावरायनोसै ना होमबा?
औ लोगो
ए संनाय खावनायनि सोमोन्दै। संनाय खावनाय माने ओम जि जोंनि जि संनाय अनला अनला ओंख्रि आरो सबाइ ओंख्रिनि सायाव सावरायनोसै।
जागोन दे
दे होनबा लोगो नोंसोरनाव माबायदिहै माने अनला ओंख्रिया संजायो एबा माबे माबे माबायावहाय बाहायजायो बेफोरबायदि। खोन्थानो हागोन नामा
अनला ओंख्रिखौ ना लोगो ओ अनला ओंख्रैखौ माबोरै सङो बेखौ खिन्थानोसै आरोना जोंनिथिंजाय मा बायदि सङो। गिबियावनो जोंथ मिथिखायोना माइरंखौहाय सोमग्रोयो होननानै एसे माइरंखौ सोमन्ना लाग्रोसिग बिनि उनाव
उम
एसे दैखौ गारसिगोन माने आमफ्राय गारनानै गारनानै जोंनावथ' उवाल दंखायो नालाय दा जों माने दासिमबो उवाल खौनो बाहायो आरोना बिदि
औ बबेबा माबा दिन्थिबाय थायो।
औ दा जोंहा न'आवनो उवाल गाहेन दंखायो नालाय। उवाल गाहेनखौनो बाहायो। बेवहाय उवालावहाय देना लाग्रोसिगोन गुन्दै खालामनानै। ओमफ्राय गनदै खालामनानै लानानै
उ
दैखौ दे जानग्रोखायो ना दैखौ हाय दै जों खारैखौ होग्रोखायो आरो माने गोदौ होबाय थायो। ओमफ्राय गोदौ होबाय थानानै ओमफफ्राय बेवहाय अनला खौहाइ उरनो उरनानै होनाय जायो आरो मफ्राय सोरबा सोरबा बादि अनला ओंख्रै संनो रोङा बिसोरो दैखौहाय गुदुं खालामनानै थोरसियावनो लगायो आरो थोरसिजों माने मा होनो बेखौहाय गुन्दैखौ लगायो आरोना बे फिथाजों बानायो बानायोना
ओ ओ बेफोरबायदि
बिदि माने खालामनानै लाग्रो थायो आरो लगायनानै गलायनानै लायो ओमफ्राय दैयाव जब्ब' बिदि होयो आरो
अनलाखौहाय अनलाल' सङोना बेयाव मायबा होनानै संफादेरो आरो
बिदिनो अनला ओंख्रियाव जोङो गोबां बायदिसिना मैगं थाइ मैगं माने बिलाइ बिलाइफोरबो होनो हायो आरो जेरैहाय बिलाइ होननानै बुङोबा मुदुफुल बिलाइ बा बेखौ जोङो देनानै होफानो हायो
औ
अनला देनायावनो देफानानै होनो हायो ओमफ्राय आरो बिबारखौबो होनो हायो जों मुदुफुल
मुदुफुलनि ओ ओ एसे खाथो खाथो गोथाव जायो
औ औ गोथाव मोनो आरो बिदि
जोंना बेयावहाय माबा लोनथि बिलायबो होफायो ओमफ्राय आरो मालाबा माने जोंनि मिरामिस बारायावबो जायो नालाय अनला ओंख्रि ओमफ्राय बेवहाय आलु बि जि होना होफायो आरो हाखावनानै गोदो आरो खुन्थाइ फिथाइ होनो जे फिसा फिसा गो गोखा फिथाया बेखौ माने होफायो औ दे लोगो खोनथादो आरो
मुला बेदरबो होयो
औ औ मुलाखो गोथां होयो ना फोराननानै होयो
फोराननाय बे गुन्द्रुकआ गुन्द्रुक होननानै बुङो आरो मुला गुनद्रु बुङो बे मुला गुन्द्रु खौबो होजायो ओमफ्राय आरो गोथांखौबो होजायो
औ औ अनला ओंख्रि संनानै बहुद माने अनलायाव गासिखौबो बिदि बिदि होनानै संजायो नङा होमबा जेरै थायसुमै जों माबा थाइबें होनो बेखौ बेखौबो होनानै संजायो बेफोरबायदि माने मोनसे मोदोम नाय ओंखारो आरो बिनो
औ औ मस्ला हारिनि माखासे बिलाइ मैगंफोरखौबो होनो हायो
अ औ गोथाव जाखाङो माने।
इथिंजाय आरो गामबारि बिबार
औ औ औ गोथावसिन जायो बियो माने बहुत बुहुत सिगाङावनो मोनो। दाथ' थ' बिदि संजालानो।
औ मिलौलायो आरो मा औ जानो गोथाव।
ओम गामबारि बिबारखौ बिबारजों अनदला ओंख्रि जानाय नुफेरलानो दाना।
औ जोंनिथिं जायो लोगो दासिमबो। गामबारि दंफांबो दंनालाय बेथिंजाय सेवालिखौ सिनायोना लोगो?
औ औ सेवालि औ जोंनावहाय पानफिफ्लि होनो बे औ
अ जोंनिथिं सेवालि बिबार होनो हर हरावहाय सो माने बारनानै फुङाव सिरिनानै थायो आरो जों बेखौ फोरानो फोराननानैबो होयो। ओमफ्राय आरो इदिनो गोथां गोथांबो होनानै जायो।
बे बिबाराहाय गोथाङाव, गोथाङाव संजाबा गोथाव जासिनो ना माबाजों माने गोरान फोराननानै संनाया गोथावसिन जासिनो?
आंनि बायदिबाथ' आङो गोथांखौनो मोजां मोनो। माने बिदि गोथाव मोननाया गाव गावनि सायाव सोनारो आरो सोरबा सोरबा गोरानखौ जानानै मोजां मोनो नो फोरान होनानै जाला मोजां मानो आरो सोरबा सोरबा गोथांखौनो
गावबा गावनि सायाव सोनारजाबाय बियो गोथाव मोननाय मोनैया
औ बांसिन मोजां मोनो आरो आं गोथांखौनो लोगो मोननिथिं मोननो थाङोना थाङा?
बे बे बिबाराथ' दङआनो जोंनि न'आवबो दङ'। बि आजि आजिखालि माने आथिखालाव बे बिबार बिबार बिफां गासिखौबो बिदिनो न'फोराव गायनानै लायो मानसिफोरा नोङा होमबा? औ।
आरो मोनसे खोथा लोगो अनला ओंख्रि होनबा जोंओ साम'आथ' फैखायो
औ औ औ औ नंगौ नंगौ। साम' औ बेनि माने गोथावानो माने साबद्राय जायो आरो साम' ओंख्रिजों अनलाजों साम' होनोबा आर रो लोगोसे बेयाव लाइ होफादेरोबा
औ।
माने बयबो रावबो माने नागारना ओंखाम थोरसि नागारनानै थांनो हाया बे ओंख्रिखौ मोनजाबा नङा होमबा?
औ खिन्थानाय लोगो बोरै बोरै सं सङो एसे
औ। गिबियावनो जों साम'खो मोजाङै सुनानै लानांगोन साम'खौ सानसे बा साननैथ' सोमनानै दोननांगौ मानोना साम'वा जोंना हाब्रुआवसो थायो नालाय फुख्रिफोराव दै लेथ्रायाव थायो बेनि थाखाय माने साम'खौ सोमगारनानै दोननांगौ सोमगारना दोननानै बेनि उनाव जि खालि सायगोन बे खालि माने मोजां दैजों सुस्राना लानानै बिनि जे दाखोन बिखोहाय गारनांगौ आरो ओमफाय साम'आबो मोननै जाथोनि दङ' नङा हमबा मोनसे गुस सुं मोनसे गोलाव ओ गोलावाहाय माने एसे मानो हा बायदि मोनामनाय थायो आरो मोनसे मो मोनामनाय थायो बेयो खायसेया जानो हाया बे बे माबाखौ साम'खोहाय बेखौ जोंथियो थाम लेंग्रि होनो
अ जोंनिथिंबो सामु गोललाव होनो
मा होनो
सामु गोललाव
साम' गोलाव ओ बेखौ साम' गोलाव खो एसे गोलाव माने बिनि खिथौखौहाय एसे गोलावै दानगारनानै गारनांगौ आरो ओमफ्राय खुगा खोबो एसे दाननांगौ बेखौ अब्लासो माने जानो हायो नङाबा जानायावहाय आरो संनायावबो माने बियो बायख्लानानै थानो गिनांगौ आरो बिखौ
औ
खौहाय ओमफ्राय बेबायदिनो सामनि दाखोन आरो बे खिथौखौ बेखौ गारखा थांनानै जों सोरबा बायदिया सु खुनिजो सुयो आरो सोरबा बादिया माने नारें जो सुयो आरो साफा सुयो औ साफा सुयो आरो बेखौ दानखांनानैबो दसे एसे गोबाव सोंहाबनानै दोनो जाहाथ बेयाव थानाय हा हाब्रुफोरा माने गजो जोबो बेफोरबायदि आरो बेफोरबायदिनो सु सुनानै ओमफ्रायो बेखौ बेलेग सारायाव एवफ्रामनानै लानांगोन नङाबा बिनिफ्राय जे माने बिजल ओंखारो बेयो माने सारायाव सि थाबजोबनानै थायो बे सारायाव बे सारायखौ सुगार फिनाबा बेयो ओंखि जाया आरो बेफोरबायदि ओफ्रायो बिदिनो बेखौ एवफ्रना लानानै संख्रि होनानै एवो आरो जोंना
औ जोंनियाबो संख्रिखौनो होयो लोगो संख्रि होबा माने मोजांसिन जायो आरो सिङाव बेवहाय थानाय लेथ्रा लेथ्रि ओ फोर गजोबनायनि होननानानै
एसे खोबहाब खोबहाब होनानै बिदिनो एरना होनगौ आरो ओमफ्रायो एसे बेरो बेरनायजों आरो बारा गोबाव बो बिखौ माने एवथाबबाय थानो नाङा एवथाबबाथाय बे माने गोरा जानानै नांथाबनानै ओमफ्राय सामखौ जों जिह थु सोबनानैसो जायो नङा होमबा साम सोबबाथाय माने ओंखारनो नागिरा बेफोरबायदि ओमफ्राय बिदिनो सामखौ एवफ्रामना लानानै बे- सारायावनो जुदि संफिननोबा थाय बे सं नाथाय बेखौ सुनानै लाखि नांगौ आरो नङाबा बुहुत बिज्ला जायो बे सारायाव बिज्ला ना हा ओं औ औ खामथाबलायो उम। दिनो बेयावहाय नोङो दै खो दैखो होनानै गोदौ होनांगोन आं संनायाव आङो खारै खो दै गुसुआव होआ माने दै गुसुआव होबाथाय खारैया माने मोदोमखाङा आरो ना ओंख्रिया दै गुसुआव होबाथाय। आङो गोदौखांबासो माने हा बार मा होनो खारैखौ होयो बेफोर बायदिनो बे सि माने मस्ला बिदि देनानै होयो बिदि हा हाइजें सामब्राम गुफुर ओमफ्राय आरो जाब्रां बिदिखौ होयो आङो अनला ओंख्रियाव। आरो उमु अनलां मोनखांबाथाय आरो गंगार दुन्दिया होनांगौ साबसिन जायो। दुन्दियानिख्रुइ दुन्दिया मोजांनिफ्राय गंगार दुन्दिया साबसिन जायो बिदिनो नों नों दावहाय जेरै होनबाय माने अनफोर माबायदि देनानै लायो बे नोंआ होमबा फ्रोमोनथिखायो अन देनायखौ बिदिनो होनानै ओमफाय बे ओ बे अनखौ होनायनि सिगांनो माबाखौ होनांगो सामखौ दै गुदुंङावहाय बेखो जायो मोजांङै गोदौ होनांगो आरो गोदौनायावसो जुदि अन गुन्दै हो होयो नङा होमबा गोदौनायाव होबाथाय माने लाथ थाखायो आरो
औ गथा जायो।
ए दे होमबा लो गो लाखिथनोसै दिनै औ गोजोननाय थाबाय लोगो दे